हेलौ।
हेलौ।
हेलौ' नोंथां।
हेलौ।
हेलौ नोंथां औ खोनादोंना?
औ मा मोन?
औ खोनादों खोनादों एसे औ। ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो।
ओ नोंथाङा दा मा होनबालाय?
दायो आं।
औ नोंथां।
थाबथानाय थाबथानाय खोनादों नोंथां एसे।
ओरैनो दंथ'यो हेलौ' नोंथां। हेलौ। नोंथांनिखौ एसे थाबथानाय थाबथानाय खोनादों। हेलौ नोंथां। हेलौ।
दा नोंथाङा माबाफोर सालरायनो सानमोनबा सावरायगोन। नोंथाङा बे मा साव